औ नोंथां औ खोनादों नोंथां,
आं नोंथांनाव मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनोसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां,
औ नों,
औ नोंथां बुंनायसै मा आयदा औ आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि बर', फोरा बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव, मानि ना हमनाय आदब, बा जोंनि गोदोनिफ्रायनो मानि जोंनि आबै आबौमोना मा मा रोखोमै मा, मा आदबजों ना हमोमोन, औ बेफोरखौ आरोखि बेफोरनि सायावहाय जागोन ना नोंथां,
नोंथां जागोन जागोन जोबोद मोजां आयदा नोंथां,
नोंथाङानो एसे जागायना होदो नामा बिदिब्ला, औ जागोन दे नोंथां औ औ औ थारैनो नोंथाङा जोबोद मोजां आयदा, ओ,
औ ना हमनाय होन होनना बुङोबाथ' जोंना बर'फोरना गोबां दं आरो ना हमनाय आदबा जाहैबाय बुंनो थाङो थाङोब्ला जोंनिनो मोनसे हारिमु नङा होमा नोंथां जोंनि जाय ओ जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय खाथि सोमोन्दो थानाय मोनसेइ आयदा आरो दा जोंनि बर'फोरा ना हमनाय आदब खायदाफोराथ' गोबां दं दा दा बेनि सिगां सिगां जों बे ना हमग्रा आग आगजु नङा होमबा नोंथां आगजुफोरखौ जों बबेनिफ्राय लाबोयोमोन बा जों मारै बानायोमोन बेखौ एसे फोरमाय सानदों आं
फोरमाय सानदां औ औ जागोन जेरै
सेन नङा हमबा होना नोंथां सेन नङाबा जों बुरुंबो होनना बुंबाव' सेन बा बुरुं बा बिदिनो आरो जों बे बुरुंखौहाय बोरै बानायो नङा होमबा नोंथां बोरै बानाय होनबा जोङो मा खालामो जों गाव गावनो जोंनि ओ जेनेबा हौवा मानसिफोरा बानायनाय जायो आरो बेखौ हौवा मानसिफोरा बानायो आरो बेखौ जेनेबा औवाजों बानायनाय जायो बेखौ बेखौ एखेबारे औवाखौ मोनसे दाननानै लानायनि उनावहाय मा खालामो बेखौ फिसा फिसा फिसा फिसा खाथि
औ बेेबो आरो औ थारैनो औ फोरान मोजां फोर
फोराननानै फोरानग्रानि मिनिंआ बेनोदि माने रानबाथाय माबायो नालाय गेग्रेबो नालाय एसे फिसासिन जायो दा जुदि जोङो
जुदि जोङो राना लाखिनो जों बेखौ दुरुंजों बानायोबा मा जायो उनाव अलं फलं जायो दा बेनिखायनो जों बेखौ फोरान ग्रोना लायो आरो औ औाब
ओमफाय मोजां फोराननायनि उनाव जेब्ला बे खाथिया मोजां रानबाय अब्ला जों मा खालाम बेखौ आरामनो बबावबा सायख्लुम बा बहाबा सायाफोराव थानानै बा न'नि खामसालिफोराव थानानै मा खालामो बेखौ आरामसे दिरुं मोनसे मोजां प्लास्टिकनि दिरुंफोर लानानै मा खालामो हेब्बाय थानोसै आरो बुरुंनि थाखाय ओमफ्राय बे बुरुंखौ मोनसे महर होनाय जानोसै आरो आरो बुरुङा जेरै महरबा ओरै खिथु होनदों जं जंब्लिद आरो सिगांजोंबो जंब्लिद गेजेराव बुदांदां जायो आरो आमफ्राय मोनसे ना हाब फुरा मोनसे खखााबा थायो आरो बे नाया जुदि हाब्बाथाय ओंखारबोफिननो हाला आरो दा बेफोरबायदि मोनसे टेकनिक खाथार आरो जाय हाबबाथाय ओंखारला आरो बेयो दा बेफोरबायदि टेकनिकजों जों ना हमनायखौ नुयोमोन आरो गुबुरुंफोरजों आरो
मसारि मोनसेया जाहैबाय जोंना
जान जोङो मा खालामो फागुन सैत्र सैत्र फागुन सैथ्र' बा बैसाग नङा होमबा नोंथां बैसागफ्रावथ' एसे एसे अखा हायो दै जावरायनो जाहैयो नं हमबा नोंथां बै सैथ्र मासफोरावनो मा खालामो मोनसे बबा बान्दोफोरखौहाय
औ देनानै मा खालामो बेयावहाय जान बानायो आरो जान बानायनाय आदब जान बानायनाय आदब मबा जायो बिदिनो औवाजोंहाय बेखौ दै गामाखौ होस'यो आरो औ।
ओमफ्राय मा खालामसै दै लामा गग्रा खालामफानोसै बेयावससे माने दैयाथ' बे सेनजोंहाय गलां माबाजों गलांखायो नालाय बेयाव इसेबां टेनसन लानाङा ओमफ्राय दाना मा खालामसै ओरै सेरजोंहाय मोनसे दै बोहैग्रा मोजां बानायखानोसै आरो बे दै बोहोग्राया माबायदि जागोन एखेबारे गोलाव माने माबाफोरजों बानायनाय जागोन बे औवा
बे औवाफोरजों आरो औ औ ओमफ्राय बेयाव मुसारिबो थागोन एखेबारे बेयावहाय
ओमफ्राय फारसेथिं एखेबारे माबा औवा होथेनाय जागोन आरो औवा खाथि दा बे बे खौहाय जों बानायनायखौ नुयोमोन आरो ओमफ्राय बेयावहाय गोबांनो जेनेबा बारलि बिदिनो ना मागुर, सिंगि थेंगोना नङा होमबा नोंथां, ना बालाबाथिया फिथिख्रि खावै थ'था बेफोर नाफोरा एखेबारे हालुं बुलुं नां फैथारसैब्रा नोंथां, बै समावथ' नायाबो मेरलामोन नालाय जोंनि ओनसोलावहाय, ओमफ्राय बे समावहाय बिराद ना मोनोम मोन आरो नोंथां।
औ औ बेफोर ना मोननायफोरखौ ज औ ज औ औ।
बै समाव जों नुयोमोन आरो नाफामखौ देनानै हासुंफोराव सो सोलायनानै बेखौ फाननाय आरो बेजोंनो रां खामायनाय बेखौ नुयोमोन आरो। आरो माखासे दं बावो, ना हमनाय आदब जेरै नोंथाङा होननाय बायदिनो जेनेबा दहाय माखासे आदबफोर होननाय बदिनो जेखाइ आरो जेखाइ आरो खबाय बेजोंहा बे जाहैबाय आइजोफोरनि आरो बे बेखौ बांसिन जोंनि आइजोफोरा ओ सुम हुम जेखाय खबाइखौ लानानै ना गुरहैयो आरो। जेनेबा अबा बिलोफो फोराव बबबा जाम्फैफोराव बहाबा हाखरफोराव बेफोर नाखौ जोङो गुरनायखौ नुनो आरो जेखाइ खबाइखौबो जोंनि हौवा मानसिफ्रानो लुयो, जेरै नङा हबा औवाफोरजोंनो बानायो बे जेखाइ खबाइ खौ जोंनि आइजोफोरा माने एखेबारे ओ ज' ज' थांलायनानै बे ना गुरनायखौ जोङो नुयो बा जों दासिमबो नुबाय थायो आरो बे जेखाइ खबाइयाथ' आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि हारिमुनि एखेबारे खाथि सोमोन्दो थानाय मोनसे ओ मामा आरो आगजु, जायखौ जोङो बिसे खाय खबाइ लानानै जोंनि बर'फोरखौ मोसानायबो नुयो। आरो नङा होनबा नोंथां? दा बेनोसै आरो नोंथां। आरो माखासे दंबावो गोबांनो दा नोंथांखौबो आङो नोंथांनि मोनदांथि बा नोंथां मिथिनाय आरो मा मा मोनसे
मा मिथियो नोंथाङा औ आंनो फोरमायना होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबोन औ जागोन नोंथां औ। ओ नंगौ नोंथाङा ना माखासेखौ माने जोंनि बर'फोरनि ना हमनाय आदबफोरखौ माखासेखौ बुंलांखाबाय। दा जोंहा ना हमनाय आदब होनानै बुङोब्लाथ' माने गोबां रोखोमनि आदबखौ जों गोदोनि फायनो नुनो मोन्दों बा खोनानो मोनबोदों आरोखि। जोंनि मा आबै आबौमोना माबोरै बेहाय ना हमोमोन माबोरै ना हमनानै ओ फैसा एबा रां आरजियोमोन न'खरखौ नखौ सामलायोमोन न'खरखौ नायबोयोमोन बेफोरनि सायाव आरोखि। दा जोंहा ना हमनाय आदब होनोबाथ' जोंहा गिबियावनो मा जोंनि बर' आइजोफोरनि थाखाय थाबाय मोनसे जेखाइजों ना गुरनाय नङा होमा नोंथां? औ दुब्लिबारि बा जा बबेबा मोनसे दै बोहैग्रा दैनि जिं जिं ना गुरोमोन। जोंनि मा आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जेखायजोंहाय औ। जेखाइ, खबाइ जेखाय जायनाव जेखाइ थायो बेनाव खबायबो थाखायो नङा होमबा नोंथां? औ खबायखौ जों नामा लाग्रा ना ना ना लाग्रा हिसाबै जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों। दा औ आरो लोगोसे जोंहा दंबावो जाहैबाय मा खखा खखाजोंबो माने गोदोनि मानसिफ्रा माने गोदो गोद दाय माने बेफोरजोंनो मा ना हमनायखौ जों नुनो मोनदों। खखाखौ माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला मा खालामो खखाखौ सिगांनो औवानि गोनांथि जायो। औवाखौ जों लाबोनानै मा खालामो जों थुब्ला दानखावनानै लानाय जायो आरो। औ औ ओमफ्राय मा खालामो सिगां जों गुवार होनाय जायो एसे मोखां बादि ओमफ्राय उनजोंहाय एसे फिसा होनाय जाहाथे ना ना मा नाया ओरै गलांजोबैनि औ बेखौनो ओमफ्राय मा गल खालामसै आरोखि माबाजोंहाय खामा हेबनानै आरोखि दुरुंफोरजों बा माबा मोनसेजोंहाय माने जाय जेसेबां गिदिर खखा बानायो गोसो बे गावबागाव बेबायदि स्टाइलै बानायो आरोखि। औ गोलावबो बानायो खायसे ओमफ्राय गुसुंबो बानायो खायसे खायसे बेफोरबायदि दिनो नां गावनि नांगौ जखा खिनिखौ बानायो ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामो खखाखौ हेबखांबाथाय मा बबेबा दैमा दैसा बा दुब्लि बारिखौ सानानै दोनहैयोमोन आरोखि बेफोरबायदिजों ना हमोमोन। औ। आरो जोंहा गुबुन मोनसेया जाहैबाय मा गोदो गोदायनि समावहाय मा ओह हा खर हालाफोरनि दैखौ मा आखाइजोंनो सारनानै ज' ज' मानि हमलाय ना हमलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जोंहा गुबुन मोनसे आदब दंबावो नोंथां खुसिया हमनायनि आदब। नङा होमबा नोंथां औ खुसिया हमनायनि बेलायावबो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि आदब दं जेरैहाय जोंहा आ जोंना खुसि खुसिया हमनो थाखाय जोंनो मा नांगौ खुसिया सुलि नांगौ। जायखौजो माने औ खुसियाखौ माने सुग्रोम सुग्रोमसो नागिरनाय जायो नालाय नोंथाङा मेसे बोथोरावथ' बबेबा बिलो बा बबेबा जा देरानो बिनि जिं जिं मा सुग्रोम सुग्रोमजों खुसियाखौ नागिरनाय जायो आरोखि बब दं बबाव गैया जेब्ला खुसियायाव नांहैगोन अब्ला थाल मोनखागोन आरो खुसिया दं होननानै। ओमफ्राय खुसियायाव नांबाथाय मा खालामो बिदिनो बेखौ आखायजों माबा हरसै नङाबा मा खदालफोरजों जावख' हरनानै बख'नाय जासै आरोखि बेबायदि
औ नोंथां थारैनो।
आरो जोंहा मा नु गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन खोम ना हमनाय बा बेफोरबायदि मोनसे ना हमनायखौबो मा मोनसे फोरबो बादि खालामनाय खौ जों गुबुन गुबुन जायगायाव नुनो मोनदों नोंथां। जेरैहाय जोंनि ओनसोलाव मोनसे दङ नोंथां माने जेरैहाय मोनसे जेब्लायबो माने बोसोरै नै अक्ट'बरावहाय मोनसे दै दं बे दैनि गेटखौ हगारनानै होनाय जायो आरोखि नोंथां। औ औ सुइस गेटखौ औ ओमफ्राय बेहाय जेब्ला हगारो मानि मोनानि बि बिदिनो मा बिदिनो दु एकथासोनिफ्रायनो हगारखायो आरोखि। ओमफ्राय मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोजान गोजान जायगाफोरनिफ्राय मा सारिथा थिनथायावनो सिखारनानै जमा था आरोखि जेब्लानिफ्राय दैया रानबाय अब्लानो जाय फारा फारि हमबाय आरोखि बेफोरबायदि हमनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। औ नंगौ बिदिनो माने गुबुन गुबुन रोखोमजों गुबुन गुबुन आदब जेरैहाय दा दानि गोदोनि दिनाव मा ना लफायनानैबो ह ना खौ जों हमनायखौ नुनो मोनोमोन। औ खानस्रिफोरखौ बिदिनो हाल्था थुनानै बिदिनो पेरासुट बा नो आव माने हालथा थुनानै बेफोरजोंनो नाफोरखौ बोनखांनाय बा लफायनानै नाफोरखौ हमनाय जों बेफोरबायदि नुनो मोननाय जादोंमोन आरोखि नोंथां।
औ नु नु
हा गुबुन मोनसेया जाहैबाय मोनसे बाथा होनाय नङा होनबा नोंथां? औ बाथा होनायाबो जोंना मा गोदोनिफ्रायनो माने सोलिबोनाय मोनसे ना हमनाय मोनसे आदबखा। औ जायनो जायखौ हमनो थाखाय जोंनो मा नांगौ बोरसि नांगौ आरोखि। बोरसियाव बे खानस्रै बा माबा मोनसेखौ जों दा बाथिबा माने हायना दोनहखायो आरोखि बेलासि बेलासियाव ओमफाय मा अबबा दै बा बबेबा जाम्फैफोराव हाग्राफ्राव एसे खना नायनानै बेफोरखौ हायनानै बा माना साना नाफोरखौ थान साना दोनहैखानायहाय जायो आरोखि ओमफ्राय अ खानायै लायनाय जायसि बेखौ बिुदि नाया बे खानस्रिखौ बा बिनि माबा मोनसे हायना दोननाय आदारखौ जानो फैयोबा माने बाहाय जाबथाय बे फैनो हा हातनो हाला आरोखि मा बारग'ला बेबायदि रोखोमै ना हमनाय आदबफोर जों नुनो मोननै जादों
औ नंगौ नोंथां
थां जोंना समाबो जोब्बायना नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ